औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नंगौ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनि फारसे मोनाबिलिनि गोजोन गाहाम हामलाय बेरायनाय जासे हरनाय थाबाय
औ नोंथांनो फन हरनाय जाहोनानो जाबाय मा नोंथांजों आं आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादों आरो नोंथाङा सावरायनो सम दङना?
औ नोंथां दङ थारैनो
ओ बिब्दिब्ला नोंथां ओ ओ जों - जोंहाथ दा दैज्लां बोथोर नालाय ओ दैज्लां बोथोर बोथोर आरो मेजें बोथोराव नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा आबाद मावनाय जायो बेनि सो सोमोन्दै आंनो फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो ओ आबाद बुङोब्ला दाथ दैज्लां बोथोर नालाय जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो माइनि आबादखौ नो मावगासिनो ओ जेरै जोङो गोबां रोखोमनि माइ आबाद मावो गुबुन गुबुन सुबुंफोरा गुबुन गुबुननि माइ मावनाय जोङो नुयो जेरै गावनि गोसो बायदि रन्जित जो सा माइसा माइसमुथि बिदिनो बाहादुर बिदि गोसोबायजा जाय गोसो बिदिनो आबाद मावो थिग बिब्दिनो जोङो आबाद मावनो होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोंनो माइलिनि गोनांथि जायो जोङो बै माइलिखौनो गाव थांनाय बोसोराव गायखांनाय जा माइया बयनिसाय मोजां। बां एबा गोगो माइ जों बैखौ माइलिनि थाखाय दोनाय जायो। बा जोङो नख'राव गैया बा बो जोङो हाथाय बाजारफोरावबो जोङो माइलिखौ जोङो बायनानै मोनो जों बैनिफ्राय नैबो जोङो बायना लाबोनानै बा न'राव दोनखानाय माइलिखौ जोङो खोथिया फोनाय नि सिगां जों गिबियावनो बस्थायाव फाथोनि बस्थायाव। बा जायखि जाया बस्थायाव जोङो सोनानै जोङो दैयाव हरसे बा हरनैनि थाखाय सोमना दोननाय जायो। बेनि उनाव जोङो बेखौ बोखांनानै जोङो बिदिनो एसे लामस्रोनानै जोङो थालिर बिलाइ एबा जोङो थास' बिलाइजों जोङो खोबना दोनो। ओ बेनि उनाव जेब्ला माइ लिया एसे गारायगोन अब्ला जोङो बै माइलिखौ जोङो खोथिया फोनो हानाय जायो। जोङो गिबियावनो खोथिया खौ थाखाय जोङो दुब्लिनि गोनांथि बेनिखायनो जोङो बै खोथिया थिलि दुब्लिखौ जोङो गिबियावनो मोज जाङै हेवना लानानै बेखौ हाब्रु दैजों गल' गल' खालामनानै जों बे खौ मोजाङै आलि सालि एबा खोथिया थिलियाव नांगौ रोखोमनि जोङो दै होनानै जोङो बैखौ जोङो मोजाङै मै होनानै लानांगौ बेनि उनाव जोङो बै माइ दैखौ ओ दुब्लि बा जोङो खादायाव लाना जोङो सारस्रो सारस्रो होनांगौ जाहाथे खोथियाया मोजाङै रज'यो। बेनि उनाव जोङो। बैयाव जा हायो एसे ओ जोङो इउरिया हासार एबा जोङो गावनि न'निनो जोङो गोबोरखि बिदिनो जाबोर जालानि हासार जोंबो बैफोरखौ होनांगौ मानो होनोब्ला हासार होयो बोला खोथियाफोरा थाबैनो जौवो आरो सोमखोर सोमखोर मोजां जायो आरो। ना बेनि उनाव जोङो जेब्ला थियाव लाबोगोन माइ गायनो हानाय जागोन जेनै नैजि थामजि दिननि उनाव बेनि उन नाव जोङो माइ गायनाय दुब्लि फोथारखौ जोङो मोजाङै ओ आलि दान- ना लानानै जोङो गोदोथ' जोङो बिदिनो मोसौ जों एबा मोसौ नांगोलजों जोङो मा हालेवनाय नुयोमोन नाथाय दाथ' बिगियाननि जुग जोङो बांसिनानो टेक्टरजों हालेवो एबा टेक्टरजोंनो जोङो आलि दाननायखौ नुयो बेनिखायनो जोङो ट्रेक्टरजों मोजाङै बै माइ दुब्लि खौ मोजाङै जोङो हेवना लानानै जोङो। जा हायो बेयावबो जोङो एसे हाखार होनानै जेरै आगोलावसो बुंनाय खोथाथिलायाव जोङो गोबोर हासार एबा जोङो इउरिया हासार होनानै जोङो बेैयाव जोङो माइ गायनो हानाय जायो बेनि उनाव जोङो अ ओ रुखु बेनि उनाव जोङो मोजाङैनो जोङो जायखिजाया गामिनि आइजोफोरखौ जोङो लिंनानै खोथिया थाखायबो जोङो बिदिनो आबादारिफोरखौ लिंनानै जोङो खोथिया फुना लानानै जोङो माइ गायनो हायो आरो। आरोना बेनि उनाव जेब्ला बै माइआ मोजाङै जौबोगोन जों बेयाव बिदिनो सम सम हासार होनानै जोङो माइखौ मोजां फिथाइ मोननाय महर खालामगोन आरोना। बेनि उनाव जेब्ला माइखौ जोङो हासांना न' लाबोगोन जोङो बै माइ थिलियाव जोङो मोजाङै हेवना लाना जोङो मेसेंनि आबाद जेरै जोङो बेसर सबाय मथर जों बिब्दिनो मेसेंनि आबाद दाथ' गोबां दोङ ना बिदिनो जोङो लाइ लाफा लोगोसेनो जोङो पटल ओ भेन्दि जों बैफोरखौ गायो आरोना औ थिग बिब्दिनो जोङो बेसरफोरखौ जोङो बेसर गायनानै जों गावनो न'आवनो जोङो थाव फेरेदनानै जोङो जानो हायो लोगोसे जोङो बाय बेस सबायफोरखौबो जोङो बिदि फाननो बायो लोगोसे जों जै बै नाखांनाय सबा बाय नि बिगुर एबा बिनि साख्लिफोरखौ जोङो खारै महरैबो जोङो बाहायनो हायो। लोगोसेनो बेसरनि नाखांनाय साख्लिखौबो जोङो बैनिफ्राय खारै बिदै जोङो सरना लोंनो हायो ओ लोगोसेनो जोंनि ओनसोलाव जों दैज्लांनि आबाद बुङोब्ला बिदिनो दैज्लां एराङालाव पानिलाव फालौ बिदि बायदि बायदि आबाद मावनाय जायो आरोना।
औ औ
ओ बिदि ब्ला नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि ओनसोलाव दासान्दि मा मा आबाद मावगासिनो बा दैज्लां बोथोर बा मेसें बोथोराव बिदिनो मा मा आबाद मावनाय जायो। एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ माइ आबादखौथ' नोंथाङाबो मोनथिखायो बिनि थाखायनो आं माइ आबादनि बागै बुंथ'ला नामा नोंथां आङो माइ आबादनि अनगा बहेरा गुबुन आबादनि बागै नोंथांनो फोरमायनोसै
औ नंगौ नोंथां
ओ जोंहा माइ आबादनि अनगायै दैज्लां बोथोरावहाय गिबियाव नों जेनेबा आबाद मावनो थाखाय जोङो हाखौ मोजाङै हालेवग्रोनानै लानाय जायो। गोदोथ' मोसौफोरजोंनो हालएवोमोन नाथाय दाथ' मो सौजों हालेवनायखौनो नुला दानाथ' ट्रेक्टरजोंनो हालेवो औ बेनिफ्राय जोङो हालेवनानै लाग्रोयो बिब्दिनो हालेवना लानानै ओमफ्राय बेयावहाय था नाय ओ मा होनो हाग्राफोरखौहाय मोजांयै बासिनानै गारग्रोयो बेनिफ्राय गारनानै हाया जेब्ला मोजां जायो अब्ला जोङो ओ बेवहाय ओ जि मैगं गायगोन बिनि फुलिफोरखौबो बायनानै लाना फैजायो बा बिनि बेगरफोरखौबो लाबानै जोङो ओ जावाय फैजायो आ रो। बिदिनो जोङो फुलि फोर लानानै गायफैबा फुलिफोरखौ जोङो गायबाय ओ बिदिनो जोंहा दा दैज्लाङाव मावनाय आबादफोर होनोब्लाथाय फथल जिंखा थाइबें फालु बिब्दिनो ओ हाइजें जोगोनार खुमब्रा बेफोरनोसै आरो भिन्दि लेस्रा बेफोरखौनो मावो आरो औ ओ जोंहा दा बेफोरखौहाय ओ माइ आबाद खौथे बयबो मावखायो नाथाय ओ बे आबादखौबो ओ न'खराव ओ एसे एनै खरसायाव माने हेफाजाब होनायनि थाखाय बेफोर आबादखौबो मावनाय जायो आरो ओ बेनि उनावहाय जोंहा औ बेफोरखौहाय जों फिथाइ थायबोला बिबदिनो हाथाय बाजाराव लांनानै फानहैना नै ओ गोबां रां मोननो हायो बे राङाव जोंहा गोबां खहा मोन खहा जायो। खहा जायो माने गोबां हेफाजाब होयो औ जोंहा ओ फरायनायावनो जा बा दैज्लां आव माइ गायनाय समावहाय बिब्दिनो थाव संख्रि फानलु बायनायावनो जा बियो जोंनाव गोबां हेफाजाब होयो बेनिफ्राय जोंहा ओ दैज्लांनि आबादनि अनगा मेसेङावहाय जोंहा नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय बायदिनो बेसर आबाद बेसरा जोंनि थाव होयो नालाय ओ बांसिनानो जोंहा ओ दानि थावा मा बांसिनानो मोजां नङा मोनामो गोबां मुवा बे बिसाद होफादेरनानै बानायनाय ओ बिब्दिनो बाराद्राय होनानै जाबा बेमार जानो नागिरो बिनिखायनो जोंहा औ न'आव मावनानै जानाय खेथ दि बा न'आव फोनानै जानाय गासिबो मैगं थाइगं गंङानो जोंनि देहानि थाखाय मानि मोजां जायो आरो मानो होनबा जों बेयावहाय बांसिनानो रासायनारि हासार बाहाया नालाय बेनि थाखाय
औ औ नंगौ नोंथां
औ बेनिफ्राय जोंहा ओ बिब्दिनो ओ मेसेंनि आबादावहाय जोंहा मटर थाबाय बिनिफ्राय ओ सबाय बेफोरदि ओ सिबिं बेनिफ्राय मुसुर बेफोरखौबो फैयो नालाय बिनिफ्राय औ आलु खुम जोगोनार कबि अलकबि बान्दा कबि बेफोरबायदिनो फिन बिन बेफोरबायदि गोबां मैगं थाइगं जोङो मेसेंआव मावनानै जानो हायो आरो
ओ नंगौ
औ ओ बिब्दिनो गासैनिबो न'खराव साख्रि मावनाय थाया नालाय बांसिनानो आबाद मावनानै जायो ओ गासै गासिबो न'खराव माने फरायबाबो खायफाफोरा साख्रि लाया बा साख्रिनि थाखाय लाय खालामा ओ
ओ ओ
साख्रि मावनाल' माने गिदोर गोलाव जाया माने साख्रि मावनानैल' ओ मानसिया गोनां जानो हाया होननानै बांसिन नानो माने आबादफोरबो मावो बेफोरबायदिनो आबादफोर मावनानै औ न'खरखौ सालायो
दोय
ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ आबाद मावनानैहाय मा माने गिदोर गोलाव जानाय माने आबाद मावनानै न'खर सालायग्रा मानसिफोर दं नामा
औ नंगौ नोंथाय ओ नोंथां ओ जेरै जोङो थांना थानो थाखाय जोङो साख्रिनिल' गोनांथि नङा जेनेबा जोङो साख्रि थायोबाल' जोङो न'खर खुंनो एबा जों न' खर दानो हायो बे नङा जोङो आबाद मावनानैबो जोङो ओ जों गावनि न'खरखौ जोङो दानो हायो एबा जोङो फिसा फिसौखौ जोङो मोजाङै ओ फरायहोनो हायो जोंनि ओनसोलावबो बिब्दिनो गोब बां दं आं बिदिनो आबाद मावनानै गावनि न'खर खुंनायजों लोगोसे जोङो गावनि फिसा फिसौ मोजां फरायहोनाय मानो होनोब्ला जों आबाद मावोब्लाबो बिदिनो जोङो दैज्लां मेसें आबाद मावबाय थायोब्ला जों गोबां रोखोमनि जोङो रां बुथुमनो हायो। ओ जों जेरै दैज्लांनि आबाद बार राङा लाव पानि लाव बायदिसिना जोङो आबादफोरखौ मावनानै बैफोरखौ फाननानै जोङो हाथाय बाजाराव जों गोबां रोखोमनि रां हायो थिग बिबदिनो मेसें बोथोरावबो जोंओ आबाद मावोब्ला जों बिदिनो मेसें बोथोरनि आबादफोरखौ जेरै जोङो पटल जिंखा मथर बे सर सबाय बिदिनो लाइ लाफा बेैफोरखौ मावनानैबो जोङो हाथाय बाजार फोराव फाननानै जों गोबां रां बुथुम लायो। जों बयफोरनिबो फ्रायबो जोङो न'खर खुंनो जोबोद मदद मोनो नोंथां
औ नंगौ।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंनि समाबो जाना फैबाय।
औ।
जोंनि दिनैनि रायलायनायखौ एसेयावनो जोङो लाखिथ'नोसैना नोंथां।
औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनानै गोबां मोनथि मिथिनो मोनै बाथ्रा मोनथिनानै मोनबाय नोंथांनिसिम जोबोर साबायखर आसा खालामो नोंथांजों इयुनाव आरो फिन खेबसेबाव बेफोरबायदिनो सावरायनो मोनबाव
औ नंगौ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। दे बिदिब्ला नोंथां।